खोनाबाय औ
जाखांबाय नामा रजे?
या सङाखैनो
सङाखै दाबो मानो?
गैया सङाखै मेंनानै उन्दुनानै दं।
मोदोमफ्रा साखुजोबथारबाय नामा?
उम
माथो खालामबावनो आंनाबो बिदिनो जाबाय हाला जाला सिखारनोनो हाला नै आंनाथ' आं हाला थाबायनो हालां।
मा ओंख्रि?
जोंनाथ' दहायनि ओंखाम गोजां दालि गोजां ओमफ्राय बेखौनो जानानै थानोसै जों दिनै हरसेखौ।
आगलायदोंना आगलायाखै जाखो? आं गाबनो ओंखारबाय?
नांलायनो?
गाबनोसो ओंखारबाय आं।
मानो?
मोदोम साख्रुबजोबथारबाय।
ए आंलाय बेदर गैयिनिसो गाबसिगोन नामा नंदों।
अबहाय नुआ नोङो?
हे
दिनै ओंखाम खहाबखानाय नंला।
खबर गोयिखाय
बेदर गोयैखाय दहाय अमा बेदरजों जाबाय गेससो जाबाय।
मोना मोनायाव जाखायो खोमादां नोंसोर?
माखौ?
बेदरखौ।
बायनो हाया गरिब।
औ। बेबो मोनसे।
दासान्दि बायनो हाथाराखै गरिबथार आथोना गिजिबो गैया।
उम। ओमफ्राय
नोंसिनावसो आलासि जाहैनो नागिरदोंमोन जों ज'नो।
माला
जाहै नागिरदोंमोन थाबैनो ओफफ्राय नोंहाबो मेंनानै मोदोम साख्रुबनाय जों अननानै नङाबो जों बे दखानाव थाबायलांदोंमोन नों थाबायबोफिननांबाय दा। नङाबा जों आलासि जाहैसिगौमोन।
आ फैबानोथ जायोमोनना बारा गोजान नंखायामोन। थाबायना फैबाबो।
बिसिम थाबायनानै थांबाथाय जों फैफिननो हालामोन केम्पास जों थाग्रा जायगासिम लामा ससेयाव उन्दुबोलाबायनांसिगोन जों।
हायोलै बारा गोजान नङाना जों थाबायलाङो माथो।
थाबायलाङो नोंसोरना हबालाय देहाया गोरा जोंना गैला आथिं आखाइ साखोबथारबाय।
उम
आरो दिनै बल जोबावबाथ' गैलामोन जों गाबोन जोंखौ माबासो खालामफैनांसिगौमोन गाबफैलाबायनांसिगौ नोंसोर
जोङो औ।
नै सासेयाबो बिमा लिंहरदों ना मादोंनो थांनोसो नागिरबाय।
दासो
उम
उम
दुब्लियाव थांनांगौ ना मानांगोनो। ओमफ्राय जों दा नै सार साथाम लसै
माथो साबा होनदोंमोनलाय।
गैला दहय सासे थांबाय ना बिसिना माबाया सासे आफादगिरिया थांबायना-
ए
ओमफ्राय एसे दुखुुनांथाव जाथाय जाबाय हरखाबैनो।
उम
माखासे थांबाय लोगोफ्रा जोंहा माबा रिंकड गैयैनि थांनो हायासै।
उम
दा मारै जानानै दंथाय आफादगिरिया माथो होनबावनो मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया
जाथारग्रा आखाइ आथिं ख्रुब ख्रुब मोननाया दसार
दिनै जोबनायखायसो जोबनाय आरो गामोन थाबावनायबाथ' गैलामोन जों।
गैलामोन जेसेनो मोनसदों एसेनो बांसिन सासिननायसो मोनदों आं माबा
हायाबो माबायाबो गोराना माबासो हायावबा जेबो जानाय नङामोन एफाग्राबनानै- एफा गोरा माबा होनायसो इसिमेदो दाय थानांगौ खालि बारलनाय थोबसे- थिनलाय नांलायजोब नांगौ जोंनान
होमबा गामियावनो उन्दु उन्दु थानो मोनसिगोन।
आरो जोंहाथ' नोंसहथ' उन्दुनानै थानो मोनगोन र' जोंहाथ' उन्दुनानै थानो मोना आरो गाबोन सोरांबाथाय दङ जोंहा खामानिया
मा खामानि?
जोंहा न' लुनाय थिखा लादोंना दाबो जोबाखै।
एह
बेखौ फोयो। बिलाइ बे दखान बायदि नुनाया-
ए बेयाव मा दोनगौमोन लाय?
बा एम्फौ फिसिनो मालाय- एम्फौ फिसिग्रा खालामसै नों बेखौ बैहाय जि बै जि दाग्राासा। भाय ब बाहायबो एम्फौ फिसियो ओमफफ्राय दाथ' नोङो जि दाग्रा माबाबो लाबोबाय थाथबो लाबोबाय। बाय दा बाहाय एम्फौ फिसिनो मोनला ओंखायनो बे आलादा गंसे एम्फौ फिसिगोन आं बेखौनो गाबोन थाब सिखारनाय जायोबा बायाबा गाबोन मावनोसै
उम
मावनाय अखा हायो हायाबा मावसेै अखा हायोबाथ' मावनाय जा नालाय-
थाखौनो सिखारलाया गावसोर
हु सिखारा बोरै सिखारनो एफाग्राब मेंना आरो नोङो नै दा उन्दुलांखाया एकथा दुइथा बेसिबांसो उन्दुखायो गान नायगोन
साननै ओंखामखौलाय खैथायाव जायो नोंसोरो
आंनि ओंखाम जाया साननि ओंखामनो दुइथा गाहामावसो जायो जोंङ फुङाव जेबो जाया फुंङाव दै लोंनानै थायो
उम ओंखायसो सोरबा सोरबा बिराद सोरोद दों
हामसिबबाय जोङो दाया थिग गैला आंहाथ' ने मोदोमा एसे दाख्लै एसे मोदोम दंमोन दा हामसिब नांथारबाय बोरैबानो जानाया थिग गैला सम मथे जायासै जानाया मोनायावबो थाब जाला आरो नोङो फुङावबो जाला आरो सानसुआव नों उखैब्रेनानै जाबाथाय ओंखामबो जानो हाया
उम
मा आल मावना गाबोननिफ्राय नायसै माबायदि जायो जानोा बालायो संनो आरो बना
नोंथ' खम गोबाव जाबाय ने थांमोननिया
आयु दाख्लैनोमोन थांनांगौआ आरो नों नै मोसानाय लाबायना माव
उम
उम
आ दाहालागै आयु न'आव थाङिया बावुलाबाय बावगुलायबायसो आं न' बायदिसो मोनलायलांबाय बेखौनो मा जाबावगोन सोरनावबा खारसन लांसैसो नामा आङो गायो लिहरदों दाख्लैनो खामानि दंलै होननासो खामानि दं मावगासिनो होननासो माबादों आं जांख्रायावसो नुजाहैसै नामाथाय आं आरो नोंबो गायहै फायो
आं माइखौनो बारा गायजोबनो रोङा
माबा आं फोरोंगोनना
गायबालाय गायजायो
खोथियाखौथ' फुनो रोंखागोन ना रोङा
रोंगोन दां
रोंगोनदांसो फुफेराखै
गोदो उन्दैयाव नुलाबायनाय
नुलाबायदोंसो फुफेराखै
उमहो
मा सिख्ला जाबावगोन
बेखौथ' नोंसोर लें रावबो लिंहराबा सोलोंनो मोनला
गायो ओमफ्राय बिसोरनो मालाय एकदम खरा खरा गायग्राखौसो नांगौना मालाय थाबजोबनायनि जों रोङिखौलाय सोर लालाबायनांग
उम
गाथसिबावबो खरा नांजोबगौ
सिख्ला मानसि नोंसा
उम
आरो सान्दुं दुंबाथ' हाखाया गायनो साननैसोल' गायोबाथाय महरानो सोलायजोबखायो
थैहां थैहां जालायलायदों आं साननै गायनानै
आरो खदाल सानदुं दुंनायाव खदाल जावनांगौबथ' गैला ऐ सानसेनो बोरबा नुलायखागोन आरो सेेराखौ मोलं मोथंनो सोमथाबजोबखागोन ओरैजायथिं एसे थाब गायसिनलै माइखौ
जोंनिथिंजाय
उम
उम
जोंथिंथ' दा माबाबासो मा होनो आम दा आमथुवाबासो सोरबा सोरबा खोथिया दासो बे खोथिया फोलाबायदों बे एसेसो गोजौ जाबाय आरो आमथुवाबासो खोथिया फोखायो
नै दा इसे हायो इसे गायखाबा जासिगोन अखा मोनहैनाय
अखा गोनां न जोंथिं मा जाहैयो अखा गैयियावसो गायनाय जाहैयो कौसुमनि बिराद राइगारफ्रा
लेथ जायोना
आरो दस्रा जायगाथिंथ' गाय ओरै इसिबां खोलाहा इसिबां खोनथा गायखांजोब्बाय बे सिगांग्रो जाजोबो मा मावदों बे सासे बेलाय मा मावदों
दंजोबो ओमफ्राय दासो मा दानखावबाय थाखोथाय
बन दानदों नामा
गदां आयौ गारसिगोनबो खोमाहाय
हा
जाबाय दा
समा जाबायथ'
उम
मामला जाखो समालाय?
माला माला
दानहरदो। उम आं हरफिनगासिनो